औ
हेलौ
खोनाबायना
औ खोनादों नोंथां
आ खोनादोंना औ खोनादों उम अम बे समाव
हेलौ
खोनाबायना आदा
आं खोनादों
ओ दे बे समाव एसे बुंनो हाबावो दे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै
औ
जेरै ओंखाम जायोबा जों मा मोनो मा भिटामिन आरो मा थायो ओंखामाव
औ
उम बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंंद दा
औ
उम जोंहा बर' हारिया ओंखाम जायाबानो जों मा जाया देहाया सुग मोना नङासास
औ औ औ
उम दिनै बे समाव
नोंथां आदा नोंथाङा ओरैनो बांसिन माखौ प्रिपेयार खालामो ना बेदर
आंथ' बेदरखौनो बेरखौनो बेदरखौनो बांसिन मोजां मोनो आरोना अमा
औ
उम बिदिनो बांसिन फोजां मोनो बेकि
ओम मजे मारिनि
उम
मेजेम हारिनियाव जोंनियाबो बिदिनो मेजेम हारिनि बेगमाखौ लाबलाय थाङो जों बांसिन बेबायदि नोंसोरनिथिं ओरैनो जानाय लोंनायनि
उम जोंनिथिं जानाय लोंनायनि औ खोनादों
औ
दे नोंथाङा एसे बुंदो जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा उम
जानाय लोंनाया जोङो बिदिनो साबसिनाथ' अमायानो जाबाय थायो जोंहा सानफ सानफ्रामबोथ' जाबाय थांया सप्तासेयाव साननै सानथामा थांखायो ना जालाय दावदै जालाय बेबायदिनो जाबाय थायो जोंङो
नोंथांमोनथिं बेसेबां खेल
दा किल'आ थामजौ बाजि
बिथिं होनबा ब्रैजौ जाबाय ब्रैजौ जोंथिं
उ
ब्रैजौ औ
उ नोंथाङा खान्थालखौ जानो मोजां मोनो ना मोना खान्थाल
खान्थाल आं जानो मोजां मोना दे नोंथांहा खान्थालफोरखौ जायोब्ला एसे उदैफोरा बोरैबा जायो बेनिखायनो खान्थालखौ जानायनोथाङा आंनिया
नोंथाङालाय माबायदि मोनो खान्थाल
आं एसे गोमोनबा जायो आरो एसे गोथां आवबो एसे जायो होमबाबो बारा बेबायदि नानै जाया आरो ना बे जाखांनानै एसे उदैया सानाय बायदि मोनो आरो बेनिफ्रायनो आं बांद्राय जाया आरो खान्थालखौबा खोब जायो थाइजौ थालु बिदिनो फ्लाम बेफोरखौ आं जायो
औ
नोंथाङालाय
बै प्ला प्लाखौथ' बेबायदि थिं मोननाय थाङा प्लाफोरखौ जोंनि बिथिं मोननो थाङा ओरैनो खान्थाल थाइजौ थालिर
औ
बेफोरखौ मोननो थाङो
साथालुखौ सिनायो ना सिनाया आ सेथालुखौ सिनायगोन ना सिनायाबा जेरै बर' थाइजौ खहे होनो आरो ना बर' थाइजौ उम मोनथिया न
औ दा थाइजौफोरखौ जानो हाबामो
उम
मुलुग ओ मुथ्रु पाइनापोल फोर खौ रैमालि
औ
सुमफ्राम बेफोराव जों भिटामिन थायो भिटामिन भिटामिन सि थायो भिटामिन पाइनापोलफोराव टामिन सि थायो फर्टि इट ग्राम थायो पाफैयाव सिक्सटि टु ग्राम भिटामिन सि थायो। मेगसफोराव भिटामिन सि थायो थार्टि सिक्स ग्राम। बेफोरबायदिखौ जोंहा जानो हाबाथाय मोजां।
उम अब्ला बे समाव औ जों जेनेबा सामफ्रामबो ओंखाम जायोसै नङासै।
औ
ओंखाम संनोबा मा मा लामाखौ जों लानांगौ फार्स्टआव? बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंद नोंथाङा। माइरंनिफ्राय ओंखाम खालामनायाव ओ औ।
गिबियावनो जोङो ओंखामखौ संनो गोनांब्ला जोंहा गिबियावनो बन नांग्रोबाय।
औ
माइरं नांग्रोबाय माइरंखौ सुग्रोनांग्रोबाय। दैखो खामथायाव दुंहोग्रोनांबाय दुंनानै गोदौनायनि उनाव माइरंखौ सुनानै सोनांबाय। खांनायनि उनाव होबनानै होबाय गिलिरजों। उनाव गोदौनो होबाय गोदौनो होनायनि उनाव एसे खामनाय बायदि सोदोब जायो। ज बेबायदिब्लाथाय थिखांनो हायो आरो मानो होननानै जों साननो हायो। ओंख्रियावलाय जोंहा गिबियावनो सारायनांग्रोबाय
उम
नि उनाव जोंहा थाव साराया दुंनायनि उनावबो गुदुं जानांबाय थाव होबाय। पियास होबाय जा मैगं संद बेखौ होनांसिगोन आरो।
उम
सारायाव होनांबाय।
औ
नोंथ नोंथाङा आरो माबाफोरों संनायनि सायाव सोंलु रोङोबा सोंनो हासिगोन।
उम
संनायनि सायाव आरो माबाफोर
जानाइआथ नोंनि मसे आवनो।
ओ
जेनेबा जोङो दैखौ मानि थाखाय जोङो लोङो?
दैखौ।
उम
दैया जोंनि देहानि थाखाय देहानि थाखाय थाजिम लाखिनायाव माने जोंनि गोनांथि गैयि मुवाफोरखौ फार्स्टआवनो जोंनिया गिबियावनो दैखौ लोंनाय थाङो जे आदारखौ दोगोन खालामनायनि थाखाय आदार दोगोन खालामनायनि थाखाय आरो गिबियावनो नैथियाव जाहैबाय जोंहा जिथु नाङि मुवा देहानिफ्राय बेखौ ओ दिहुनगार हरनायाव
ओम
आरो थैनि खारथायखौ जोंहा समानथि लाखिनायाव दैया मदद होयो आरो गो जालांनाय थाङा आरो
ए दै गैयाबाथ' जोंहा थांनानै थाया नङासो
दैखोथ' आरो नांथारखागोन आरो दैया बे
दै गैयाबा जोङो दान्दिसेबो थांनानै थानो हाया। ओम जोंनो जेरै गस्ला सुनोबा जोंनो दै नांगौ
औ
जोंनो जेब्ला फाइखानाव थांनोबा जोंनो लेट्रिनाव थांनोबा जोंनो दै नांगौ गस्ला सुनोबा जोंनो दै नांगौ नंगौना नंङा द दै दैया जोंनि थाखाय माब इम्परटेन्ट दै गैयाबा जों रावबो थांनानै थानो हाया जानायजोंल' जों थांनानै थानो हागोन बे नङाना आदा जोंनो दैबो नांगोन
औ
जानायबो आदार नांगोन जों जानाय आदार बनायनिबा जोंनो मा नांगौ दैबो नांगौ
औ नंगौ
उम अब्लासो जोंहा गाससिबो खामानिया मा जालाङो जोबलांजोबो नंङासै जेरै आबाद खालामनोबा जोंनो मा नांगौ दै दा बे साननैसोखौ जों नुनो मोनखादों बिदि सानदुं गोसा जों दिनै आबादारिफ्रा मा खालामनो हायाखै माइखौ गाय माइखौ गायनो हायाखै जों आबादनिफ्राय मा मोनो जानाय लोंनाय मोनगोना मोना मोनोना
माने
उम उम बिदिनो ओंखाम जानोब्ला जोङो मा खालामनांगोन फार्स्टआवनो आबादखौ खालामग्रोना लानांगोन बिनि उनावसो जोङो माइ मोनगोन बेनि उनाव संनानै जोङो जोंनि जानाय आदारखौ जोङो गनायनो हागोन औ बेनिखायनो दैया जोंनि नि थाखाय माबा गोनांथि
गोनांथि
दै गैयाबा जोंहा जेबो गैया बेनिखायनो नोंथांनिफ्राय बुंंनोसै दे बुंबावदो
औ नोंथाङ आरो जानाय आदारफोरखौ संनो रोंगोन ना रोङा रो माबायदि सङो
आंथ' रंजोबो र' नोंथां जानाय लोंनायस
एसे बेखेवना आाङो थार्टि सेकेणडनि गेजेराव
उम बेखौथ आं रोंङो र नोंथां ओरै माइरं माइरं बानायनाय बेदर ओंख्रि स संनाय बेफोरखौ आं एसे हायो आरो गावनि आ
औ।
मालायनि थाखाय नङा आरो ना गावनि आन्थाबो हायो आरो न'खराव जानाय बो हायो आरो जेरै रायजोआव जानायफोरखौ एसे थान जायो आरो नोंथाङालाय माबायदि
बिदिनो न'आव संनाय खिनिखौ संनो हायो। गासै फेमिलिनि थाखाय। न'खरनि सोद्रोमानि थाखाय।